खोनादों ना नोंथां
खोनादों खोनादों औ गोजोन फुंबिलिनि औ औ औ दा नोंथां होमबा जों मा आयदानि सायाव स सावरायनो दा नोंथां
ए नोंथाङानो बुंहरलायदो दे आयदा आंनावथ' बेफोरबायदि सेलेक्ट खालामनाय गैया बारु नोंथांनियाव दंबा दिहुनजागोन
आंथ' गैया बिदिनो ओरैनो जोंनो बर'नि ओंखाम ओंख्रि जानाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो सावरायनोसै नामा नोंथां
दे जायो जोंनि हारिमुवारि जानायफोर
औ औ औ ओरैनोथ' जोंनि मोनल बर' हारिनिया बर' हारिमुनि ओ जानाय लोंनाय होनबा जोंना अनला ओमफ्राय सबाय ओमफ्राय नारजि अमा बायदि बायदि गोबां रोखोमनि जाग्रा फोर दं नङा होमबा
औ
ओरैनो जोंनाथ' बांसिन माखासे जानाय लोंनायफोरखौ माखासे नेमखान्थियावबो बाहायोना ओमफ्राय जोंना अनला जोंनि बर'नि गुबै जाग्रामाथ' अनला दाउ नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
दाउ ओमफ्राय नारजि अमा दा बे अनला अनला खौ बोरै सङो अनला संनायनि खायदाखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा आदबखौ मारै मारै बानायो अनलाखौ
ओ थिग बेबायदि दे अनलाखौ आं मिथिनाय बायदि बे जोंनिया गिबियावनो जोङो माइरंखौ सुनानै लाग्रोबाय माइरंखौ सुना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ उवालाव बा उवालाव देनाय जायोमोन बांसिनानो बा उवाल जायखि जाया देनानै लानाय जायोमोन। खिन्थु दानिजुगाव जों बुहुत खम नुनो मोनो जे उवाल गैलिया मालिया बेनिखायनो ग्राइनडार मिक्सार मेसिनजों उननायखौ नुसै आरो दानि जुगाव। अब्लाबो जोंनि देनानै जानाय अनला बियो साबसिनै जानो मोजां मोनो। अनलाखौ सङो थाखाय जोङो गिबियावनो सारायाव जोङो दै लाबाय दै लानानै बेयाव दैखौ एसे फुदुंनानै ला दैखौ एसे फुदुंनानै लाबाय गरम खालामनानै उम अनला जि अन गुन्दै देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो बेयाव मिहि मिहि होनानै एसे सारस्रिना लानानै
माने दै-दै गरम दै-दै फुदुंनानै लाग्रोनाय उनाव दै गोदौखांनायनि उनाव बे गुन्दै अन देनानै दोननाय माइरं गुन्दैखौ बे दै गुदुङाव गारस'नो नङा होमबा नोंथां।
औ माइरं गुन्दै गारस'नो बेखौबो बेखौबो मा जायो अनला गुन्दै अन गुन्दैखौ जुदि खनसेनो लखबना होयो अब्लानिया बै अनलाया गथायैनो थागोन माने। बेखायनो जों मा खालामो अनलाखौ ओ आसि आखायजों मिहि मिहि मिहि सारस्रोनानै बेयाव दैयाव जों बेखौ फिदिंनानै होबाय थानानै अब्लानिया बे अनलाया माने मोजां पारफेक्टआव मिक्स जागोन। नङाब्ला जुदि जों माइरंखौ जों अन गुन्दैखौ जोङो खनसेयैनो जुदि होगोन अब्लानिया बै अन गुन दैया माने ओम ला गथा खानानै थाहैगोन अनला फिथर जानानै थाहैगोन जायखौ होनो।
औ बेखौ बे साग्राखौ मा होनोमोन नोंथां बे बर'आव बेबायदि सायो।
सायो बे जोंनियाव सागं होनो गुबुननिखै मा होनाय बेखौ मिथिया बारु जोंथिंजाय सा सागं होनो
माने बेखौ सागंजों सानाय साबाय थानांगौ आरोना
औ बेखौ सागं खो-खोस्लि खोस्लिजों एसे ओरैनो बिदिंना होबाय थांगोन लास
अ माने गथा खायिनि थाखायल' आरोना औ बिनि सिगां जोङो बेजों माखौ संगोन जेनेबा दाउ संगोन ना अमा संगोन ना मा ना औवा मेगाइजों संगोन बेखौ जोङो सिगां रेडि खालामना लाग्रोखानांगौ ना
औ बेयो गावनि सायाव जासिगोन जुदि जोङो दा बुंनो थाङोब्ला दाउजो जानो गोनां अनला जों दाउ जानो अब्लानया जोंना मा खालामनांगोन दाउ बेदरखौ जोङो ओ गुबुन साराय बा बे गुबुन सारायाव एवस-एवफ्रामनानै लानांगोन माने दसे एसे एवस्रोननानै लानांगोन आ रो
औ
बेदरखौ जोङो गुबुन सा रायाव औ बेदखौ एवग्रोनानै लानांसिगोन अनला दा अनलाखौ बै दैयाव होनानै जों बानायग्रोना लानांसिगोन अनलाखौ ए से मोनहां जाबा बै बेदरखौ जों बेयावनो गारसोमनानै होनांसिगोन आरो बिनि उनाव संख्रि बानलु जोंनि नांगौ जि होनांगौ थायो बेखौ जों होनानै बेखौ दसे गोदौ होसिगोन अब्लाना बेयो गोस गोदोवखां खांनायनि उनावनो
औ आरो बे अनलायावथ' अनलायाथ' खारै होननानैसो संनाय जोयो ना नोंथां मिलौनायनि थाखाय लेमेननायनि थाखाय
औ औ औ बे बे खारैखौ जोङो माबायावनो होफाबाय दैयावनो
अ बै दै जेब्ला दै गोदौवो अ अब्लानो होखायोना
औ दैयावनो होफाखाबाय जुदि खारैया बारा एसे खम जायोब्ला जों उनावहाय अनला संफुनाय
जों बुंनो थाङोबा जोंना बे अनला ओंख्रिया जोंनि बर' गामिफ्राव गोबां हेल्प हेल्प खालामो जोंनि बर' सुबुंफोरखौल' जोंनिल' नङा गुबुन जाथिफोरखौबो गोबां हेल्प खालामो नङा होमबा नोंथां मानो होनबा माखासे समाव जोङो मोना फ्राव अर थैबायोबा जोङो बाजार खालामनो मोनस्लाबाबा न'फ्राव ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जेबो ओंख्रियानो गैयाब्ला होमबा जोङो दसेनो न'नि माइरंखौनो सौ संब्रबनानै गुन्दै खालामब्रबनानै बेखौ ओंख्रि खालामनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेथ' जोंनि गोदो औ जोंनि गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो जों बे अनला ओंख्रिखौ जाबोबाय थानानै देरबोबाय अनला ओंख्रिखौनो दासिमबो जोङो जाबाय थायो माने बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे माने ओंख्रि आरोखि ना बाहायजाबाय थानाय आथिखालाव बेखौ जोङो जानो थाखाय गोथावनिफ्राय गोथावसिन आदब खायदा मोजांनिफ्राय मोजांसिन आदब खायदा बाहायनाय माने गोथावनिफ्राय गोथावसिन खालामनो नाजाबोगासिनो दं नङा आरो जोंङो अनला ओंख्रि औ आथिखाल मा होनो सिगां समावथ' जोङो हटेलफ्राव मोनामोन दानि जुगावथ' मा गासिबो हटेलफ्रावनो अनला ओंख्रि थायो नङा होमबा नोंथां
थायो
माखासे सुबुंफोर जायफोर गुबुन हारिनि अनला ओंख्रि ओंख्रि मोनजाया अनला ओंख्रि जाया जाफेरा न'फ्राव सङा बेफोरसो हटेलाव जानो लुबैनानै अनला ओंख्रि जानो लुगैनानै हटेलाव थांनो दावबायनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ
थिग बायदि बेबायदिनो जोंना नोंथां अनला ओंख्रि ओंख्रिया मा जाखो होनबा अनला ओंख्रिखौथ' जों दानि हटेलावबो मोनो- बे अनला ओंख्रिया जोंना- गोबां रोखोमनि अनला ओंख्रि थायो। अनला ओंख्रिया जोंना- दाउजों अनला औवा मेवाइजों अनला- अनला फाख्रि अनलाजों बासि- बासिखि गुबुन जायगायाव बासिगि- बबेबा जायगायाव बासिगा होनो बेबायदिनो थिग गोबां बासिगा बिबार- बायदि बायदि जों जोंना अनला ओंख्रिखौ जोंना संनानै जानो हायो।
औ औ दानि जुगावथ' बांसिन जों बासिगि बिफांखौ नुनो थांला नङा होनबा नोंथां। जा माने बासिगि- संनायखौनो मोनजानाया जोबोत खमसै आंथ' मोननो थांला बादि मोनो बासिगि बिबार बबेबा बबेबा गामि ओनसोलाव मोनो जानांगौ
बबे बबे गामियाव थायो दाबो। नै आंनि जिरायनायनि- सिगाङावनो दं बारु- एसे फांनैसो थिग बेबायदिनो जोंना अनला ओंख्रि
गोदो उन्दैयावल' मोनजादों आं बासिगिर बिबारजों अनलाजों माने दा गोसोखांबा माने बै ओंख्रिखौ आरो जाफिनबावनो लुबैयो। नाथाय बासगि बिबारखौ मोनि थाखायनो-
ओम बेनो जाबाय- बेखायनो जोंना अनला आरो दाउआ गोमालांनोबो हमबाय। जेरै जोंना अनला दाउआ जोंनिया बै हाबा हुखा समाव अनला माबा जोंना हाथासुनि खुरनाय होननाय मोनसे नियम थाबावोमोन बर'नि जि बाथौनियाव हाबा खुंनायाव बेयाव बे नियमावबो जोंना अनलाजों दाउजों संनानै होनाय जायोमोन बे नियम फोराबो दा आथिखालाव बायलांजोबनो हमदों।
मानो होनोमबा आजिखालि हाथासुनि खुरनाय हाबायानो हाबा जानायानो गोबां खमसै नङा होमबा माने हाथासुनि खुरनाय औ।
नोंथाङा गेदिर खालामब्लाबो।
औ
बे नियमा मोनसे थायो माने हाबा जोब माबानायनि उनावहाय ओ मोनसे समाव आखाइ हमखांनायनि उनाव ना मायाव एसे आं बावदबबाय अबेबा मोनसे समावमोन। खिन्थु बेखौ जोङो हाबा गिदिर खुंनायनि उनबाबो जों बेखौ सिङाव बानायनानै
अ बे बे नेख बे नेमखौ फालियोमोन आरो
बे नेयमखौ फालिखायोमोन ओं खिन्थु दा बे नेमखौबो दोन थ' लांनो हमबाय आरो। बबेबा बबेबा जायगायाव दा जोंना सोलियो सम लानानै होमबाबो नोंथांमोननियावबा सोलियोना सोलिया
जोंनावथ' सोलिला आंथ' नुबावाखैनो बे नेमखौ बेबायदि खालामनाय आं हाथासुनि खुरनायावल' बे नेमखौ बाहायो बेखौ आं मिथिगौ आरोखि। उन्दैनिफ्राय आं मोनजाबाय हाबाखौबो बे हाथासुनि खुरनाय हाबाखौ मोनजाबोबाय आङो। माने बे ओ बे नियमावल' बाहायो नामा अनला ओंख्रि संनायखौ अनलाजों दाउजों। मे बेखौल' मिथिग गौ आरो आंनि मिथिनायाव।
बेबो थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि नेमा बेलेग जोंनि
उम औ दानि जुगाव आरो ओंखाम ओंख्रि संलायनाय बादायलायनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा बेवहाय अनलाजों दाउजोंआ दम मास थाथारो आरोखि अनलाजों दाउजों संनाय ओंख्रिया थाथारो।
अनलाजों अनलाजों दावजों संनायखौ गोबां दानि आइजोफोर बा सिख्ला मानसिफोरा गोरा होननानै साननानै लायो खिन्थु नायनो थाङोबा बयनिसाय सिम्पोल जानाय ओंख्रियानो जोंनि बर'नि गेजे अनलाफोरा गोबां सिम्पोलाव जाहैयो। मानोना ओ गोबां खारैखौलै नों खारैखौ नों एसे गावनि जखानि होदो। आरो एलखौ जखौ दैखौ गथै खालि दैखौ जों गरम खालामनानै अनलानि जि अन गुन्दै माइरंनि जि अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौल'सो जोंङो देनानै लानानै बेखौल'सो जोंङो लासै लासै लासैनो होनानै सास्रोनानै मिहि हेगारना होनानै बे दै गुदुङाव होनानै फिदिंनानै होबाय थानांगौ बेयाव जोंङो बेनि उनाव जोङो बेदर होयो ना मा होयो बेखौ खौ जों होनानै आरामसे जायो खिन्थु नोंथां जों जुदि मा होनगोन बेखौ औवा ओ मेवाइजों जुदि संगोन बेै औवा मेवाइजों संनायनि आदब खायदाया आरो बेलेगलाय
औ
औवा मेवाइजों जुदि जों संगोन अब्लानिया जों औवा मेवाइखौ जोंङो डाइरेक्टनो बयल खालामनायसो जाहैगोन माने
औ डायरेक्ट गोदौनाय समावनो होखानांगौ मेवाइखौ
जेनेबा अनलाखौ संनो थाखाय जोंङो दैखौ होनाय लोगो लोगो दैखौ होनानै
ओम
खारैजों माजों बैयावनो औवा मेवाइखौ होफाखानो हागोन माने दैजों
औ मेवाइखौ दैजों लोगोसे ज' होफाखानो हागोन आरो ना
खानानै बेखौ बेजोंनो लोगोसे फुदुंफानानै बेनि सायावनो जोंङो अन गुन्दै खौ गारना होनानै एबा जों संख्रिनि फानलुनि मस्लानि जों गासैखौबो होनानै लाग्रोखानो हायो आरो गोसो बायदि बे समावनो बेबायदिनो एरबानो बेलेग खिन्थु जों बेदरजों अनलाजों दाउजों संगोन अब्लानिया जोंना मा दाउखौ एवगोरना लाथारनानै अनलाखौ एसे गोदौ होनांगोन बेनि उनावसो बेदरखौ जोंङो गासै सोमनानै होगोन माने बेफोरबायदि जायो एसे होनायनि होनायनि टाइमा एसे आलादा आरो बेनिया
औ औ औ माने गुबुन संनायनि माजों संगोन बेनि सायाव जाहैबाय आरो अनला संनायनि आदबा औ औ
भट गलै जेबो
औ गोरलै औ औ औ नाथाय आथिखालनि आथिखालनि माखासे सुबुंफ्रा बेखौनो गोरा मोनो नङा होमबा आथिखालनि माखासे आइजोफ्रा बेखौनो गोरा मोननानैलाय औ बहुद गोरा मोनो दे होमबा नोंथां उनावहाय आरो फिन सावरायफिनसै न
जोंना समाबो जाना फैबाय औ दे